औ
नोंथा निबल खोनाजादों नोंथां?
औ नोंथांोंथां आं नोंथांनि बुंनायखौ खोनादों।
अ खुलुमबाय नोंथां।
औ औ खुलुमबाय नोंथां नोंनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय।
नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो होननानै नोंथांनिसिम फन हरनाय जादोंमोन आरो नोंथां।
औ औ नोंथां सावरायनो हागोन दे सावरायनो हागोन।
अब्ला नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माइ आबादखौ मा रोखोमनि बा मा आदबजों मावनाय जायो बेनि सायाव नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ ब नोंथाङा आं जोंनि माने जायगायाव माबोरै माइ आबाद मावनाय जायो बेनि सोमोनदै एसे सावरायलालांसै नोंथां नोंथाङा खोनासंलांदो।
जागोन दे नोंथां
औ जोंहा गिबियावनो माइ आबाद मावनो थाखाय माने बे माइखौ जोङो दैज्लां बोथोरावसो मावनाय जायो नोंथां।
मानो होनोब्ला जोंङनो माने बे माइ आबादखौ मावनोब्ला जोंहा दैनि जोबोद गोनांथि जायो आरोना नोंथां? बेनिखायनो जों बेखौ दैज्लां बोथोराव मावनाय जायो। गिबियावनो माइ आबाद मावनो थाखाय मोनसे लांदां फोथार बा लांदां गुवार फोथारनि जायगानि जोङो गोनांथि जायो आरो नोंथां। बेनि उनाव लोगोसे जोंहा मा जायो? बे माइनि मोनसे जोलै जोंनो नांगौ जायो आरो ना?
औ नोंथां
बे माइनि जोलैखौ जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनिबो थायो नालाय थजायखिजाया मोनसे लानो हायो नोंथाङा बिदिनो रंग बन्धु साफर आयज' माइब्रा माइ माइसालि माइ अनेक रोखोमनि माइ दं नालाय। नोंथाङा जेखिजाया मोनसे माइनि जोलै लानानै माने गायनो हायो आरो। जोंहा गिबियावनो मा म खालामनाय जायो बे माइनि जोलै बा माइलिखौ बेखौ जोङो बे बस्थाफोराव फाथैनि बस्थाफोराव जोङो सोनानै मा खालामनाय जायो? फुख्रि बा दैमाफोराव सोमनानै दोननाय जायो आरो साननैनि थाखाय।
औ नथां
बेनि उनाव मा जागोन जेब्ला जों बेखौ सोमगोन बे सोमनायनि गेजेरावनो जोङो खोथिया थिलियोबा बा जिखिनि खोथिया बारि जों बेखौ हालेवनानै दुफु दोफु हालेवनानै लानाय जायो आर ना नोंथां।
थिग बिनि उनाव जोङो बै सोमनाय दैयाव जिखिनि जोङो सोमना दोननाय जिखिनि जोलै माइनि बेखौ जोङो बोखांना लाबोनानै न'आव बिदिनो खामसालि बा बारान्दा बा बाख्रिनि सिं लांदां जायगायावथो जोङो फेन लानानै मोजां फुवारनानै सेरबाङै दोननाय जायो आरोोना थास' बिलाइ बा थालिर बिलाइजों खोबनानै।
बेनि उनाव मा खालामगोन जोंहा बेखौ जेब्ला गाजा बेरगोन बियो गाजा बेरनायसिम जागोन माने एसे एसे गाजा बेरो आर ना माने अब्ला जोङो खोथिया थिलियाव लांनानै बे हालौनाय खोथिया थिलियाव लांनानै जोङो मा खालामनाय जायो बेखौ रोंगौथि गोनां सुबुंनि आखायाव होनानै बे माइखौ मायबा बे माइनि जोलैखौ जोङो फोनाय जायो आरो ना सिरिबाङै फोनाय जायो जाहाथे बेयो मोजाङै रज'यो।
औ नोंथां।
थिग बेबायदिनो जोंहा बेखौ माखासे जोथोननि गोनांथि जायो जेरै बै मुस्रि होनाय बिदिनो बेरा होथेनाय नोङाबा मोसौ मोसा हाबो नालाय नोंथां नोङा होमबा?
औ औ।
औ बेनि उनाव जोंहा बे जेब्ला माइआ देरगोन बा खोथिया जौगोन जों बेखौ जौनायनि उनाव मा खामनाय जायो जों बेखौ माने एसे जोथोन लानानै हाग्रा फोर र'ज देरदोंबा जों बेफोरबायदि हाग्राखौ जोङो फुनानै होनांगौ जायो। बिनि उनाव जेब्ला बेयो खोथिया फुजानाय जाहां जाहां बा गायस्लाय जानाय जाहां जाहां जाहांबाय अला बै टाइमावनो जोङो मा खामनाय जायो मायने बै आबाद थिलिखौ जोङो आरो फिन खन सेबाव माने हालौनानै लानाय जायो आरोना फिनब्रै फिनथाम बिदिनो हालौना लानानै जोङो माखासे दैनि थाखाय बा दैनि बिबांखौ समानथियै लाखिनो थाखाय बिदिनो माखासे आलिफोर होनाय जायो आरो ना। बिनि जाय आलिया दैखौ समानथि लाख बियो बेनि उनाव जोङो मा खामनाय जायो?
बे खोथिया बे खोथियाखौ जोङो फुनानै जिखिनि गायनाय खोथिया बेयो फुजानाय जाबाय नालाय बेख फुनानै जोङो बे हालौनाय दुब्लियाव बा फोथाराव जोङो मा खालामगोन फिन आरो खनसेबाव बिखौ हाजिरा खामला थिग बेबायदिनो लागायनानै बेखौ गायस्लायनाय जागोन आरो ना बा गायनाय जागोन फुनानै। नोङा होमबा नोंथां? अ बेनि उनाव मा खामनाय जागोन जोङो बेखौ मायने खामला हाजिरा लानाय सिरिबाङै गायलांनाय जागोन आरो ना नोंथा सिरिबाङै गायगोन बेखौ। मानो होनबा बेखौ जानला मोनला गायोब्ला मा जायो उनाव बे माइया देरनानै बार उनाव रज'नानै देरनानै माने गावजों गाव गसाफोराबो बिनि फिथाइफोरा नांजाबलायनानै माने मोजां जाया आरना। थिग बेनिखायनो जोङो मा खामनाय जायो बे माइखौ सिरिबाङै गायलांनाय जायो आरो ना नोंथां। बेनि उनाव जोङो गायलांनायनि उनाव जों बेखौ जोथोननि थाखाय बिदिनो माखासे मुस्रिनि औवानि बेरा बिदिनो होथेनाय जायो आरना मोसौ मोस थानो थाखाय नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बेनि उनाव जेब्ला बे माइआ एसे जौहां जौहां जाबाय देरबाय अब्ला जोंहा माखासे जोथोननि खोथा फैबावो नोंथां। जेरैयै हमनान ला जोंहा बेयाव हाग्रा थैनायनि मुलि होनाय मानो होनबा हा माखासे नाङि हाग्राफोर रज' देरखायो नालाय नोंथां
औ
बैफोर हाग्राखौ माने जोङो दांनांगौ जायोबा मुलि होनानै बुथार नांगौ जायो आरो ना। जाय मुलिफोरा मायने जोंनि माइखौबो खहा खालामा आरो जोंनि बे जेखिनि हा जाय आबाद मावो हायाव जों आबाद मावो बे हाखौबो जेबो खहा खालामा बेबायदि मुलिखौ जोङो बे हायाव होनाय जायो आरो ना हाग्राखौ फुथारनो थाखाय। बेनि उनाव जोंङहा माखासे फौ एनलाफोराबो जोंनि माइखौ जायो आरोना जेब्ला फिथाइ जाहांबाय फिसा फिसा। अब्ला बेनि थाखायबो जोङो माखासे एम्फौ मुलिफोर होनाय जायो बेनिनाव जेब्ला माया हाजानाय जाबाय अब्ला जों बे माखौ न'सिम हानानै लाबायो आरो ना। हाना लाबोनानै थिग बेबायदिनो हाना लाबोनानै मारा होननानै सानसे बा साननैबा सानथाम रान माने बेयाव लामनानै सान्दुङाव जायफ्रा गेस्लेम गेस्लेम जाबाय बे माइखौ जोङो माइ मिलाव लांनानै सौनानै माने माइफोरखौ मोननो हायो आरो नोंथाङां? थिग बेबायदिनो जोङो माइरंनि माइनिफ्राय माइरंखौ मोननो हायो आरो ना नोंथां। औ नोंथाङाबो बिदिनो माखासे जेनेबा हमनानै ला बिदिनो माइ आबाद बा बिदिनो माखासे आबादफोरनि सोमोन्दै एसे सुंद'यै फोरमायना होदो नोंथां।
औ नोंथां आं नोंथांनो जे आं आ आं मावनाय आबाद जे गय आबाद मावनाय ‌। बेनो नोंथांनो फोरमायनो सानदों जोंहा गिबियावनो गय आबाद मावनो थाखाय नोंथाङा मा एसे बालासिया हाखौ नोंथाङा सायख'ना लानो नांगोन न आरो ना नोंथां। जि सिदोबा हाखौ बेनिफ्राय नोंथाङा गिबियाव गय गायनायनि सिगाङाव नोंथाङा बेयाव बेनि सोरगिदिं सिमाखौ दुमना लाखानानैहाय बेहाय थालिर बिफां गायग्रोना लानाया मोजां आरो मानो होनोब्ला थालिर बिफाङा जोंनि हायाव दैखौ हमथाना लाखिनायाव मदद खालामो आरोना नोंथां।
औ औ
बिनि उनावहाय नोंथाङा बे गयनि फुलिफोरखौ नोंथाङा हाथाय बाजार मा हाथाय बाजाराथ' नङा नोंथाङा नार्सारिफोराव थांनानै बायना लाबोनो हागोन सार सोरबा सुबुंनिफ्रायनो बायनानै लाबोनो हागोन आरो। नोंथ जु नोंथाङा न'आवनो बेखौ जावायनानैबानि बेायबो नोङो लाबोनो हायो न'निफ्रायनो जे मोजां जोलैनि गय फिथाइखौ लादो बेनिफ्रायहायउ महर नोंथाङा बेखौ एसे हा जावग्लिनानै बेयावहाय गय फबनानै एसे एसे फबसोनना होनानै बेनिफ्राय गाजा खिलिबोगोन खिलिबोनायनि उनावहाय ओ नोंथाङा एसे गोजौ गोजौ जायोब्ला बेखौ आरो फिन खेबसे बोस्लायफिनना होनो हागोन आरोोना नोंथाङा बिनि उना खेबसे फस्लायखांनायनि उनावहाय जेब्ला बियो ब्रै फिट बा बा फिट जायो अब्ला नोंथाङा बे खौ लानानै बे ओ थालिर गायनाय जायगासिम लांनानै नायफिननो हासिगोन आरो नोंथां।
औ औ
जोंहा बे थालिरखौ गयखौ गायनो लांनाय समाव मा खालामनांगौ? जे गयाव जोङो एसे एसे हाखौ लाफानांगौ आरो ना नोंथां जाहाथे जे गयनि रोदाखौल' जोङो ओरैनो थल'ल' लाङोबा जोंहा गया थांनाय नङा।
औ औ
बेनि थाखाय जोङो गययाव लोगोसे हाखौ लांफानांगौ बेनिफ्राय लांनानै गायहैयोब्ला जोंहा बेखौ एसे एसे हाखर खुुरलुनानै गायनो नांगौ आरो ना नोंथां। हाखर खुलुनानै गायखांनायाव जोंहा मा एसे एसे जोंहा गोबोर हासारफोरखौ होफायोबा जों जोंहा मोजांसिन गया थाबनो जौखांबोयो आरो।
औ औ
ओमफ्राय बिदिनो जोङो बेखौ एसे जानथायाव गायनो नांगौ। दाइन फिट जान्थायाव जों गायोब्ला मोजां जायो मानो होनोबा जोङो दानि फिट जान्थायाव गायोब्लाा जों गय आबादनि सिङाव गुबुन गुबुन आबादफोरखौ मावनो हायो। जेरैहाय साहा आबाद बिदिनो बायदि मैया मैगं थाइगं जेरै हालदै हाइजें बिदिनो जोंहा चक्लेट बिफां होननाय गोन बे मोनसे बेफोरखौ जोङो मावनो हायो आरो ना नोंथां।
औ औ
बेनिखायनो नोंथाङा एसे दाइन फिट दान्थायाव गायोबा मोजां जायो थिग बेबायदिनो जोंहा ओ सोरगिदिं गयखौ गायजोबदो गायजोबनानै जोंहा जेवराफोरखौ एसे मोजाङै नायफामफिननो नांगौ आरो जाहाथे बेहाय जिब जुनारफोरा हाबनानै खहा खालामनो हायैबायदि औ ओमफ्राय बेनिफ्राय बिदि खालामखांनायनि उनावहाय नोंथाङा ओ थालिर बिफांखौ थाबैनो दानखायथ'नो नाङा आरोना नोंथाङा मानो होनोबा जोंनो गया गोरलै सम समावहाय साननि बिदुंखौ थोंजोङै मोनोब्ला जोंहा गया एसे गाज्रि जानो नागिरो बेनिखायनो जोङो देब्ला गया देरहो- देरहोयो गोजौ गोजौ जायो अब्लासो जोङो थालिर बिफांखौ दानफायना होनो नांगौ आरोन ना नोंथां थालिर बिफांखौबो दानफायनानै जोङो बेहायनो गारनानै दोननांगौ मानो होनोब्ला बेहायनो गाननानै दोनोबा बे थालिर बिफाङा सेवनानै हासार सोमजियो आरो ना नोंथां
औ औ औ
जोंहा गयावबो मा ओ जोंनो दैनि गोनांथि जाया आरोना नोंथां बे जिदि गय आबाद मावनायाव नोंथांनि आबादावहाय फोथाराव जे दै थायो बे दैखौ नोंथाङा जावग्लायनानै बाहार खालामबाय थानो नांगोन आरो नोंथां जेब्ला मोनसे सम फैयो बे सम समा जोंहा ओ गोजां बोथोर होननाय जोंहा मोनसे सम फैयोना नोंथां जाय समावहाय जोंहा रानस्राव जायोना समाव नोंथाङा गयनो एसे एसे दै सारनानै होयोबा मोजां जायो आरो ना नोंथां बा हायाव एसे दै नांगौ बिबांनि दै सैना होयोब्लाथाय गया माने जिब मोननानै थाबैनो मोजां जाबोयो आरो बिदिनो गयनि फिथाइखौ ओ द' आरो स्नि बोसोरनि गेजेरावनो मोननो हायो आरो
औ औ
ओ थिग बेबायदिनो ओ जोंहा गयनि आबाद मावनायखौ बे रोखोमै मावो थेवबो गय आबाद मावनायाव जोंहा माखासे जेंना जेंगोना जों मोगा मोगि जानो गोनां जायो आरो ना नोंथां जेरैहाय बुंनो थाङोबा ब्लाइट नांनाय गयआ जोंहा ब्लाइट नाङो बा बिलाइफ्रा थैद्रुम थैद्रोम जायो बिदिनो गयनि गां बेयाव मोनसे रुद बेराम होनाय दं जायखौ गयाव बुगायो ना बिनि मोदोमावहाय
औ औ
बिदिफोरबायदि जायोबा मा जोङो बे गयनिखौ राहा लानो थाखाय माखासे मेदिसिन होनोांगौ आरोना नोंथां मुलिफोरखौहाय होनो नांगोन जाहाथे बे बेखौ थाबैनो फाहामोब्ला जोंहा मुलाम्फा जायो आरो
औ
थिग बेबायदिनो गोबां सुबुंफोरानो गयनि आबाद मावनानै नखर खुंगासिनो दं आरोना नों थां जुदि नोंथाङा बा जि बिघासो गय आबाद मावनानै दङब्ला नोंथाङा माने बेजोंनो बोसोरसे गिदिंनानै सोलिनो हागोन होननानै आं सानो आरो नोंथां न'खरनि गथ' गथायफोरखौ खौ मोजां सोलोंथाइ होनो हागोन बेजोंनो न'खरखौ मोजां दालांनो हागोन थिग बेबायदिनो जोंहा गयखौ गोबां बिबाङै फाननो हायो जेरैहाय नोंथाङा गयखौ फोरानना फाननो हायो फिथाइफोरखौहाय सिनखावनानै बिदिनो गयखौ फिथाइ गथायैबो फाननो हायो आरोना नोंथां माने बिनि बेसेना गुबुन गुबुन जायो आरोना नोंथां थिग बिदिनो गयखौ जोंहा गुबुन गुबुन बानायनाय जायो गयनिफ्राय खालार दिहुननाय जायो गयनि बे फिथाइनिफ्राय माखासे गुदगा जाग्रा जों गय फिथाइफोरखौबो जानाय जायो आरो ना नोंथां थिग बेबायदिनो जोङो गयनि आबादखौ मावनानैहाय जोङो गोबां रां मुलाम्फा आरजिनो हायो आरो
औ औ
खौ जोङो थामजि बोसोर सिमहालागै बिनि फिथाइखौ मोनजाबाय थानो हागोन आरोना नोंथां। आरो बेनिख्रुइ बांसिनबो मोनजानो हागौ थिग बेबायदिनो थांसिम गय आबाद मावनायनि जि फोरमायथिनाय खिनियानो ओ फोजोबथ'नाय जाबाय नोंथां। जोंना समाबो जाबाय नोंथां दोनथ'लायनसै नामा?
औ नोंथां साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम नोंथां।
औ आसा खालामो इयुनाव खाबु मोनोबा बेफोरनि सोमोन्दै फिन सावराय फिनसै। दे अब्ला नोंथां गोजोननाय थाबाय।
औ नोंथां गोजोनबाय गोजोन्नाय गोजोन्नाय थाबाय।